ओ मोनाबिलिनि खुलुमनाय नो थांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय अ औ
ओ मोनाबिलिनि फिन गोजोननायखौ बावहरफिनबाय
औ दे गोजोनथों। अब्ला आं नोंथांनिसिम कल खालामनायनि जाहोना बेनोदि नोंथाङा दसे सम होनला जो आ आबादनि ना हमनायनि सोमोन्दै दसे सावरायनो हागौमोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां।
अ अ बिदिब्ला जों आयदायाव फैनोसै जों ना हमनायनि बागै दसे सावरायनि अब्ला ओ गिबियावनो आङो बेखेवग्रोनोसै। ना हमनाय होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथिगौ नङा होमबा नोंथां? ओ बर' फिसाफोरा आगोलनिफ्रायनो गोदो -दो गोदायनिफ्रायनो ओं बर'फोरा मैगं-थाइगं नागिरनाय बा मैहुर खालामनायाव जेराव आ फाखा होननानै जों बेखौ मिथिनो मोनो बेबायदिनो आगोलनि समाव आगोलथ' मा होनो जेबो ना हमनायनि आगजुफोर गैयामोन बे समाव बिसोरो माबायदि हमोमोननो ओ जंफोरजों नाफोरखौ गिदिर-गिदिर नाफोरखौ थुनानै बिसोरो नाखौ हमोमोन होननानै जों खोनानो मोनदों।
औ
थिग बे बेलायाव आगोलनि सम सम बायदिनो बिदिनो दायो गुस्लायबोयै गुस्लायबोयै जोंनि बे दायो दानि समाव नाफोरखौ जों गोबां आगजुफोर बाहायनानै हमनो हायो नङा होमबा नोंथां। जेरै-सेन, खखा आरो बिनि अनगायै जेफोरजों सारनानै आरो लोगोसे गावनो औवाजों जों बानाय नाय आयजें-आइला जेरै-जेखाइ, खबाइ, खादा बेफोरजों जों गोबां नाफोरखौ हमनो हायो। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलफोरथिंबो जेब्लानाखि दुब्लि दैलां सम सफैयो अब्ला बे समाव हालेवनाय नांगोलनि खिथु-खिथु बा ट्रेक्टर एवनायनि खि थु खिथु गोबां बर' आइजोफोर गथ'फोर बुरै बैफोर गिदिरफोरै ज' ज'यै खबाय लायै खादा लायै बिनि हालेवनाय खिथु खिथु ना हमनायखौ जों दाबो नुनो मोनो आरो बेबाय-
औ
दिनो बिनि अनगायैबो जेब्लानाखि माइ फोथार दुब्लियाव माइ गायखांनायनि उनाव जेब्ला माइफोरा एसे सोमनो हमो अब्ला बे समाव गोबां नाफोरा जोंनि ओनसोलफोरजों जेब्ला सान्दुं दुङो अब्ला बेयाव नाफोरा गोजबना थायो। बे गजबनाय नाखौ होनो थाखाय जोंनि बर' आइजोफ्रा नानै
नंगौ औ
जेखाइ खबाइ लानानै बेयाव नाफोरखौ जुग्रुबनानै गोबां हमनानै लाबोनो मोनो आरो। ना दा बे नाफोरखौ ओ लाबोनानै जों ओ बांसिनानो गाव गावनि न'आव संनानै जायो आरो खायफाया सखफोराव बा नाफोरनि बेसेनथ' जोंनिथिंजाय ना बोथिया गोजाब बा दाबो देरस' ओ सेजौ खावसे रां। आरो नास्रायफोरा सेजौ रां आरो ना। बेबायदिनो गोबां नाफोर मोनो जेरै ना गिदिरफोरथ' जोंनिथिंजाय गोबां सल बेफोरबायदिखौ मोननाय जाया जोंनिथिं
गौ नोंथां नोंथाङा बुंनाया सैथो आरो जों ना हमनाय होननानै बुङो ब्ला जोङो गोबां बिथिङाव जों दिनै मिथियो नङा होमबा ना हमनायखौ जोङो अखल जोङो ओ सेन खबाइ जेखायजोंल हमा जोंङो फलजाव फलजोंबो जोंङो ना हमो। थिग बिदिनो नोंथाङा बुंनांनाय बायसा जोङो ओ जेखाइजोंबो दिनै बर' आइजोफोरा गाग्रोम गाग्रोम जेरै ना थानाय जायगायाव थांनानै जों ना हमनाय लाबोयो आरो थिग बिदिनो जोङो जे सारनानैबो जोङो नाखौ हमो जेरै बिलो दैसा फोराव जेराव थार दैया बेफोरावथ' जोङो जेखाइजों जोङो ना गुरनो हाया नङा होमबा। अब्ला जों बे समाव जोङो जोंनि बे जेखौ बाहायो आरो जे जायजों जों बलि होयो नङा होमबा जेयावदि बलि होनानै जोङो तिनि किल' सारि किल' बे गुलिखौ जोङो सारहरनानै जोङो गोथौ हाखरावबाबो जोङो आ ओ गोसा बोहैनाय दै बाज्रुमावबो जों सारनो हायो आरो। मानोना जायखौ जोङो दै सिङाव थानाय बे नाखौ जोङो हमनानै जायो आरो। माथो नों जेखाइजोंथ' नों बिदि दै थाराव नोङो दै ना हमनो हाया नङा होमबा औ थिग बिद दिनो जों बिदि खालामो आरो जे दै गोसा बोहैनाय बेफोरावबो जोङो दै बाज्रुमफोरावबो जों नाखौ बिदि हमनानै जायो आरो आरो लोगोसे जोङो ओ खखा होनाया जायखौ जोङो फुरखा गिदिर औवानिफ्राय जोङो बानायो। बेजों जों खखा बानायनानैबो जोङो नाखौ जोङो हमो आरो नोंथां। आरो जोंनि ओनसोलाव बेबो दङ आरो लाङि जे होननानै बुङो जायखौ। बेखौ जोङो हाखर आरो नङाब्ला जोङो बिदि बिलोफोराव आर लोगोसे जोङो बेयो जोंनि बे दुब्लि फोथाराव जोङो बे लाङि जेखौ जोङो सानाय जायो आरो नोंथां। आरो थिग बिदिनो जोङो ना हमनाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गोबां आयदा दंबावो जेरै खुसियाफोरखौ नाखौ हमोब्ला जेरै जंजों जेरै थुयो नङा होमबा नोंथां जाय जायगायाव जोङो खुसिया ना दङ बा ओ ना गोबां मोजां दङ बेफोर रखम जायगायाव जोङो बेफोर रखम जंखौ बांसिन बाहायो आरो नोंथां बेनिफ्राय बे जंखौ बाहायोब्ला नोंथाङा बेखौ थुग्रुब थुग्रुं नागिरगोन जायफोरा खुसिया थानाय जायगा बेफ फोरखौ जायफोरा खुसिया हमग्रा बिथांमोनहा मिथिखायो आरो जोङो बेयाव थुग्रो थुग्रो नायाव जुदि बेयो जनङा जुदि मावो अब्ला जोङो मिथिगोन आरो बेयावदि खुसिया नांबाय होननानै। माने जङाव हाबबाय आरो अब्ला जों हाखौ खुरनानै जोङो खुसियाखौ माने साहा फारसे लाना फैनानै जों हमनानै जायो बुथारनानै लायो आरो। बेनिफ्राय जों बेखौ लाना फैनानै जानो हायो। थिग बिदिनो जोङो खुसियाखौ जोङो बोरसिजोंबो सायो नङा होमबा जायहाव नोङो दै खौ दैखौ नोङो दांग्रोमनानै हाया जायहा दैया गोथौ बेफोर रखम जायगायाव जोङो बोरसि सानानैबो जोङो नाखौ हमनानै जायो आरो। बिदिनो बरफ' फ्रा षगोबां आदबजों जोङो ना हमनानै जोङो जायो नङा होमबा? आथिखालावथ' जोङो इलेक्ट्रिजों सर्ट खालामनानैबो नाखौ हमनानै जायो। जायफोरा माइना बे कारेन्टजों सानायखौ नोंथाङा नुदोंना नुवा हले मिथिला आथिखालाव जोंनिया बियो साब्रै साब लाइन कारेन्टजों सानानैबो जोङो हला हथानि नाफोरखौ जों हमनानै जायो मानोना बेयो गुदुं सिङाव थाबाबो जुदि बियो कारेन्टखौ होना दोनबा बे हारसिंनो ओंखारबोगोन आरो बेयो बाहेरथिं। अब्लानिया जों बेखौ जोङो गोजावना थागोन दसेनि थाखाय खा-नाया सर्ट जायो आरो। अब्ला जों बेखौ हमनानै बिदिबो बिदि आदब खायदाजोंबो जों जानायखौ नुदों आरो जोंनि ओनसोलावहाय। आरो बिदिनो जों गोबां ओ आदबजों जोङो नाखौ हमो, बिदिनो जोंनि ओनसोलावहाय बिलोफोराव खनसे बोसोराव खनसे माने चान्च होयो आरो जायखौ मागो फोरबो समाव माने खनसेयैनो बे बिलोआव ना हमनो होयो मानोना गले गले बे जायगायाव नाखौ हमनो होआ फरेस्टआ पारमिसन होआ। बे मागो मासाव मागोनि बियो जायफोरा भगालि बिहु बे समाव जोङो बे समाव जोङो बेखौ नाखौ जोङो माने हमनो थाखाय मोनसे सुबिदा होयो आरो। ओमफ्राय गोबां मानसिफोर हाबनानै जायो आरो नोंथाङा एसे फोरमाय नानै होबावदो, ना हमनायखौ बोरैहाय जोङो जायो।
अ' आदा आथसा नोंथां अब्ला ओ जोंनिथिंथ' नोथाङा फोरमायबाय जे नोंसि-नोंथां मोनिथिंजाय गोबां बिलोफोर दङ' बेफोराव नाफोरखौ हमनाय मानाय अब्ला आं जोंनि थिंखौ फोरमायसै, जोंनिथिंथ' नोंथांमोननि बायदि बेबाय बिलो गैया जोंनि ओनसोलफोरथिं ओ गोबां गोजौ जायगाखाय दा बेयाव ओ गोबां बिलो मोन्नो हाया आरो ना। दै दा बेफोरखौ जों थेनानै बे ओ आबाद मावनो थाखै बेयाव थेथेनाय जायो दा बेफोराव थेथेनायाव ओ नाफोरा जमा जाना थायो जेब्लानाखि आबाद आबादा माइ आदा नाय हानायनि सम जायो अब्ला बे बेयाव थेथे ना दोन नाय बान्दोफोरखौ जावफ्रुनानै ओ जों बेयाव गोबां ना ना हमनायावबो जोङो गोबां
औ।
गोबां सुबुंफ्रानो जोंनि बर' गामि ओ जोंनि खाथि खाला गामिनिफ्राबो बेफोराव हमफैनाय जायो दा बेयाव ओ ना नाफोरखौलाय जों दिगिल लाय मोना अब्लाबो फिसा फिसा नाफोरखौनो गोबां मोननो हायो आरो। दा ना बेफोरो नोंथां खिन्थाखाबाय आं ना बोथिया ना स्राइ, ना मावा बेबायदिनो ना सिंगि, मागुरफोरखौबो मोननो हायो। ओ बिदिनो गेसें आरो मोनबाबो। दा एम्फौ एनलाफोरबो जोंनिथिं मोननाय जायो जेरै गांजेमाफोरखौ आरो सेंखावरि लान्जाइ गोलाव बेफोरखौ जोंनिथिंबो मोननाय जायोना, दा खुसियानि बेलायावबो खुसिया खौ मोन्नो थाखायबा हाखर हाब्रु दंग' जायो दा जों नि ओनसोलफोरथिं बारा ओ हाब्रु गोरौ जायगाफोर गैयिखायबाबो गेसें मोननाय जायो आरोना ओ दा
नोंगौ नोंथां
बेबायदिनो सोरनियाव बा खखाफोराव बा सोरनि यावबा सेनफोरावदि मोननो हायो आरो नाथायबा बिक्सिया फोरखौ गावनो हाब्रु जावनानै बा जं थुनानै बेबायदि मोननो हानाय जोंनिथिंजाय गोब्राब जाबाय मानोना जोंनि ओनसोला गोरान होननानै आं नोंथांनो खिन्थाखादोंना अखा फैब्लासो
औ नंगौ
आबाद मावनो हायो। आरो बेबायदिनो दैखौ थिखांनो हायो होननानै
नोंगौ जोंनि बर'फ्रा गोबां बिदिनो आदब खायदाजों जोङो ना हमनानै जायो नङा होमबा? बेखौ नोंथाङाबो गुवारैनो फोरमायनानै होबाय आरो आं मिथियोै गोबां खोथाखौबो नोंथाङा फोरमायनानै होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो जों उनाव जोङो सम मोनोब्ला जोंनि बे सावरायनाय हाबाफारि खौ जों उनाव सावरायफिनसिगोन अब्ला जोंनि सावरायनायाथ' बेखौ बेयावनो दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां बिदिबा जों बेयावनो थुंगि होनोसै औ दे